हेल' नोंथां औ।
माबोरै दं नोंथां?
औ दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
औ गोजोनबेलासै नोंथां।
औ औ
औ नोंथां औ। नोंथांनि सायाव ओ बैसागोनि बागै बैसागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां? ए।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि जायगायाव बैसागु खौ मााबदि फा ओ
औ जागोन दे नोंथां बुं।
औ औ बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा? नोंथांमोननि गामियाव जे बैसागो खौ माबोरै फालिनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे। गोलावै हायाब्लाबो एसे गिबिनिफोर लानानै सुंथाबै बुंब्लाबो जागोन दे नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां नाजानि।
औ औ दे दे।
बैसागुखौ जोङ ओरैनो बैसागुखौ साननै माबा माबानाय जायोबा मोसौनि मोनसे मानसिनि मोनसे।
औ औ औ
आदै अ' हेल' नोंथां
औ औ औ
औ बिदिनो जागायनायाव बैसागु बैसागुआ आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ
औ बिदिनो जायफोरनि जानायखौ दिन्थियो आरो बे दोरोङारि मोसानाय देंखो आरो जानाय लोंनायजों रं जानायनि मोनसे सम। औ बेबायदिनो बैसागुआ आसामनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो। खोनादोंना नोंथांया? औ असमिया रावआव बैसागुखौ बिहु बुंनाय जायो। बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागु बुङो। जायनि ओंथिया जागायजेननाय हारि धोरोम राव बासिजायाजासे बर'फोरा बयबो बैसागु फालियो। बैसागु जों बैसागु जों जोंनि आबाद मावनायनि मोनसे नागारनो हायै सोमोन्दो दङ। बेखायनो बै बैसागुखौ आबाद बिथायारि फोरबो होननानै साननाय जायो नोंथां।
औ औ औ औ औ सैथो।
बैसाग फोरबोखौ बर'फ्रा गोदो गोदाय आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ।
औ सैथ्र' दाननि जोब था साननिफ्राय बैसागुआ जागायजेनो। बर'फोरा ए प्रिलनि गेजेराव असमिया एबा बेंगलि केलेन्डारनि बाहाग एबा बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव बैसागु फालिदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ सैथो सैथो औ।
बैसागु फोरबोखौ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो नोंथां। नाथाय दोरोङारि समाव बर'फोरनि बाहागनि एबा बैसागुनि गासै दानावनो बैसागुखौ फालिदोंमोन। बैसागु बोथोराव रंजानाय लोगो लोगो सोरगोआव थांनाय बिफागुरु बिमा गुरु बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावफोरखौ गोसो खांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दङ नोंथां।
औ नंगौ नंगौै सैथो नोंथां।
दैज्लां बोथोरनि दुखु जारला गोनां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां बैसागु एबा मायथाइनि आगु बैसाग दानाव रंजानाय बाजानाय सम बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजायै बाजायै फालियो। बैसागु फोरबोखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो बेफोर जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु नोंथां।
औ नंगौ सैथो औ
बिदिनो मोनो मोसौनि बैसागु बुङोब्ला बेखौनो मिथियो नोंथां बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु।
औ औ नंगौ।
नोंथांङा खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिनो मोसौ बैसागुआ बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोनि गेजेराव मोनसे से मोसौ थु फैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैथ्र सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव एबा संक्रान्तिखा खालि फालिनाय जायो नोंथां। मोसौ मैसो फालिनाय सानाव बर'फोरा माखासे मोनसे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गासिबो मोसौफोरखौ थाखाय लांनाय जायो
औ सैथो सैथो सैथो।
उनाव माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो बेनिखायनो फालिथायनि ओम सानसे सिगां बुथुमनाय जायो नोंथां।
अ सैथो सैथो सैथो। सैथो सैथो सैथो सैथो औ सैथो।
हो औ
औ खोनादोंनोंथां खोनादों।
औ बिब्दिनो फा फोरानो जाबाय माखासे बिबार थामहिनबा खााथ्रि बिबार मा माख मोखोना बिबार दिग्लि लिटिल लावथि रायदों लाव फान्थाव दावखा बिबार सबाय गोरान आरो बायदि
औ औ।
रोखोमनि बिबार बे बिबार फिथाइ बुथुमनायजोंनो माला बानायो आरो गासैखौबो मोसौ मैसोनो माला गानहोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ सैथो।
मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव गोसो गोसोम हांगार आरो बेसरनि थावजों गलायनाय गोसोम गाबखौ बेंखन महरनि फोथा थुयो आरो बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरा दिग्लि लिथि लावथिजों लासै लासै बुना मोसौ गलिनिफ्राय हगारनानै लाङो बे स समाव मोसौ मैसोफोरा दोंसे समफोरा दोंसे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइखौनो गाहायाव होनाय जाबाय नोंथां।
औ औ औ सैथो सैथो।
बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि गिदिर बिफानि गिदिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर। बिमा गायदे बादि दाजा बिफा बलद बादि जा बारि खनानि एमबु बंग्ला बेबायदि जा गिदिर जंगिला
औ सैथो औ
बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायनि नेमखान्थिबो खालामो नोंथां।
औ औ
औवा संक्रान्ति सानखालिनो खालामनाय जायो नोंथां बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बेलासिनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बैफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो संना जानाय जायो। बिब्दिनो हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो जायखौ गोखा गोखै खाजि जानाय होनना बुंनाय जायो नोंथां।
औ औ औ
बेनि ओंथियानो बेनि ओंथिया फोरमायोदि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो बायदि रोखोम जानाय आजाद बेराम आजाद जानायनिफ्राय रैखा मोननाय
बेखौनो फोरमायो नोंथां।
औ औ औ
औ बिदिनो
नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंनो लागा दं नामा नोंथां?
औ
औ बुंजागोन नोंथां अ ओ बैसागो बोथोरखौ बुङोब्लाथ' नों थांमोननि बायदिनो जोंनाबो एसे एखे रोखोमैनो खुंनाय जायो नोंथां। ओ बिदिनो जोंनियाबो बैसागुनि एसे सिगाङाव ओ जिहेतु से खालारनि सिगाङाव जोङो बेयावनो नोंथांमोननि बायदिनो एखे रोखोमै बैसागुखौ फालिनाय जायो जेरैबायदि जोङो ओ लाव आ लाव आरो फान्थाव बिदिनो बायदि बायदिखौ लानानै जोङो बिदिनो मोसौनि थाखाय ओ बिदिनो माला सुनाय जायो आरो मोसौनो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय जोङो ओ साराय एबा हान्थानि हांगारफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायो आरो थुखैखांनायनि उनाव ओ जोङो बिदिनो थाव गुबैखौ ल गायनानै होनाय जायो आरो बेयाव फोननाय जायो आरो बेयाव औ औ बिदिनो मोखौनियाव फोननाय जायो आरो फोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थुखैनाय आरो थुखैखांनायनि उनाव माखासे मेथाइफोरखौ रोजाबनाय जायो। बेफोरखौ आं बुंथ'लायलाब गोसो नामा नोंथां
औ जागोन दे एसे संथाबै बुंबाबो जागोन नोंथाङा
औ औ औ आरो बेनि उनाव जोङो बैसागोनि से खालार खालि जोङो बयहाबो न'खर न'खर अ बिदिनो ओ उन्दैफोरा गेदेर खौ खुलुमो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ सनमान होयो आरो जोङो बिदिनो आलारि बाथि सावो आरो बैसागुनि जिहेतु नै खालार बे नै खालारखालि जोङो ओ जोङो रंजा बाजा मोसानाय जायो बयबो सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै बयबो ज' ज' जानानै जोङो रंजायो। औ बिदिनो जोङो ओ खाम सिफुं सेरजा ज था बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो बर'नि जिहेथु दामग्रा बेफोरखौ लानानै जोङो माखासे कालसारेलफोरखौ फालिनाय जाबावो बेखौ नोंथां नोंथाङा बैसागु फोरबोनि एसे से माबाफोर बिदिनो बुंनांगौ लागा दंबावोमोन नामा नोंथां?
औ एसे बुंजागौमोन नोंथां ओरैनो सदैबाबो संथाबैबाबो एसे बुंजागोन नोंथां।
औ
औ
दे एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां
औ बिब्दिनो बैसागु होनब्ला माने नोंथां
औ औ
बिब्दिनो जायखौ बर' आइजोफोरा बायनानै गाननाय जोमनाय दं जायखौ बर' आइजोफोरा बा बायनानै गानो बैसागुआव फोर फोरबोआवबो बिथांमोना गाव सोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो बैसागुआव बर' हौवाफोरा गामसा आरनाय आर'नाइनि गस्ला बाहायनाय जायो नोंथां
औ नंगौ सैथो सैथो
फ्राय गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो बर' आइजोफोरा दख'ना गानो बेयो बेयो बायदि रोखोमनि दिजाइनजों लोगोसे गोजा गोमो गलाफि गोथां गाबनि जानो हागौ नोंथां जिखुनु गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर बयबो देलायै मायै रंजायै रंजायै बाजायै फालिनाय जायो दुइसिना देरसिनखौ खुलुमनानै बोर लायो गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरैलायोमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय
औ
दा आलादा हानजा दायो साफ्रोमबो न' न' थांनानै दल फेम फेमफा जाबस्रिं जथा औवानि थरखा खाम गंगोना आरि लानानै खननानै मोसायो आरो न' बिगोमानि गाहाम हास्थायो नोंथां औ बे बैसागु रंजानायावनो बायदि रोखोमनि मेथाइ फोर मेथाइफोर खननाय जायो जेरै मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा सिख्लानि एदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिबोनां एदावलायनाय बिहाव बिखुं खुनजो जंखायलायनाय गोसो थोलायनायनि मेथाइ बायदि बायदि दंबावो नोंथां
औ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिम जोबोदो रोज रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय
औ औ जागोन
औ दे बिदिब्ला दे नोंथां